औ नोंथां।
औ नोंथां बुं
अ नोंथाङा मा खालामनानै दङ दा?
आङो नै ओ न'नि दंफां सायहायाव जनानै दं। नोंथाङालाय मा खालामदों?
थां आंबो बिदिनो न' सेरावनो दमफां सायहायाव दं फां खान्थाल सायहायाव जिरायनानै दङ आरो नोंथां।
औ
औ सायहायाव आराम सियार लानानै जिरायनानै दङ आङो‌।
औ आंबो नै बिराद बे आं थानायाव ओ सायहायाव जोबोद बार नांदों ओंखायनो इयो थाफैदों आं। न' सिङाव जोबोद गरमथार।
औ औ सानदुंङाबो जबोर गोसा जादों दिनै।
औ मैया आरो दिनै बिराद गोसा जादों।
बिदिबा नोंथाङा ओरैनो दंबा दैज्लां बोथ थोरनि सोमोन्दै एसे रायजलायनो हा हागोन नामा नोंथां माबायदि माइ गायनाय औ।
हागोन।
गायनायनि बा माबायदि सोलिनानै दं बोथोरा माबायदि जादों बे देग्लाय दैलाङावहाय एखौ एसे सोमोन्दै खिथाना होदो नोंथां दे। ससेनो।
औ नोंथां।
औ।
माइ गायनायावलाय ओ फार्स्टआवथ' जोङो बिदिनो दुब्लियावथ' हासो माने
औ।
माने हासो जाग्रोखायो नालाय दुब्लियाथ' बेखौ बे हाखौ गुरै खालामनो थाखाय जोङो ओ। इदिनो गोनां गैयि नालाय ओ गोनांफोरा टरजों हाल एवो ओमफ्राय गैयैफोरा थ' ओ नांगोलजोंनो हालेवनाय जायो आरोना।
औ औ।
इदिनो दुब्लिनि हाखौ गुरै खालामनायाव खेबथामसो बिदिनो हालेवनाय जायो
औ।
बिदिनो ओम हालौ खांनानै हिनजावफोर हिनजाव माहारिफोराबो
औ औ।
खोथिया फुना ओ खोथियाखौ फुयो आरो माने ओ हालौ ग्रोनानैथ' हालौखांबाय दैे दुब्लि खौ हालौ खांनानै फ्राइ ओम इयाय माइखौ सोमगोरो फास्तआव जोंना। माइखौ सोमगोरोनानै थ' ओ औ खोथिया फोनायनि थाखाय माइखौ सोमगोरो ओमफ्राय इदिनो हरस से हरनै हरथाम दोनसिगोन ओमफ्राय गाजा ओंखारोना बिदिनो खिलियो बिलाइ बिदि जाबा थाय माने ओ दुब्लियाव बिदिनो बेखौ सारनाय जायो आरोना। माने बेखौनो खोथिया फोनाय होनो। सारनानै बिदिनो मास मोनसेसो जायोदांलै बिदिनो आदा मासफोर
बिनि उनावहाय
बे खोथियाया माने माइआ गोजौ जासिगोन आरो ना। गोजौ जानानै जों एसे रादोब रादोब जाबाथाय बेखौ फुनाय जासिगोन ओनफाय इदिनो ओ सय मुथा सय मुथा होनानै आखासे खाथिया आखासे मोनसे खालामनाय जायो आरो ना।
अ औ औ औ
औ बिदिनो हा बुरजाफ्रावथ' खोथियाफोरखौ बुर जा फुना लानांगौ ओमफाय बुरजा फुनानै लायाबा थाय इदिनो थोब्ले माबलि जायोना।
औ औ।
बुरजा फुना लानांगौ आरो। आरो बिनि उनाव ओ फुखांनानै बे खोथियाखौ ओ इदिनो हालेवखांबाथाय माइ गायनो थाखाय खोथियाखौ राननानै होजोबफिनो आरो
औ औ बिदिनो नोंथां औ बिदिनो नोंथांमोना मा मासो खोथिया फोयो?
जोंहालाय न'आव इदिनो ओ परिमल रन्जित माइब्रा माइ ओनफाय ओ औ औ जोसाबो फोयो जोंहा। जोसा ओनफाय ओ मासुरि रन्जित परिमल ओनफाय एसे हायदोब हायदोबनि खोथियाखौ आं बावलायलांबाय नोंथां।
अ मासुरिबो होनोमोन नामा?
मासुरिबो होनो ओमफाय बाहुबोलिबो दंलाय लां
अ औ औ आंबो एसे खोनादों नोंथां औ।
बेफोरखौनो गायनानै ओ थांना थानो थाखाय आदार आदार बानायनाय जायो आरो।
औ औ।
नोंथांमोनालाय न'आव मा मा फोयो?
जोंहाबो बिदिनो रनजित ओमफायो बिदिनो मासुरि ओमफायो माइब्रा ओमफायो इदिनो माबा जोसा।
औ
जोंहाबो गोबां बुरजा गायो आरो इदिनो गायनानै जोङो बेखौनो जोङो गायनानै जोङो एसे एनै गायनानै जोङो माइ गायखांनानै जोङो हायो। हानानै इदिनो हाखांबा जोङो न'आव लाबोनो थाखाय जोङो बे इदिनो माइखौ हाखांनानै जोंथ' हारसिं लाबोजोबनो हाया नालाय इदिनो हाजिरा होना नानै जोङो बान बाथि बाननानै न'आव लाबोयो। लाबोनानै इदिनो मारा होनो थाखाय जोङो मोनसे मिचिन लेंहरनाय जायो आरो।
औ
औ ओमफ्रायो मिचिन लिंहरनानै जोङो मानसिफोर खाथि खालाफोरनिखौहाय लिंनानै जोङो इदिनो खावरि बायदि लेंनानै जोङो ओंखाम जाहोयो इदिनो
औ
ओमफायो जाहोनानै बिसोरो माराफोरखौ होनानै होसिगोन आरो बिदिनो मोजां ओमफाय जोङो माइफोरखौ आवथायनानै मोजां जायगायाव दोननानै लायो आरो।
औ
औ फाय बिदिनो जोङो नांगौ जायोबा जोङो फोराननानै जोङो बिदिनो थाखा फैसा एसे एनै नांगौ जायोबा जोङो फोराननानै बेखौनो फानो फाननानै जोङो इदिनो मैगं थाइगं बिदिनो नांगौ जानाय मे मुवा बेसादफोरखौ जोङो बायनो थाखाय जोङो बेखौ बाहायो आरो जोङो जे गोबां मदद मोनो जोङो माइनि आबाद मावनानैबो जोङो
औ
बेखौनो जोङो फाननानै जिउ खुङो बेखौनो जों माइखौनो नै माइरं जावनानै बेखौनो संनानै जायो बेजोंनो जोङो दा जोंनि उदैखौ सुफुंनो हायो आरो
औ औ
औ गोबां माने मदद होयो
औ माइ गायनाय गैयाबानो आदारानो गैयाना नोंथां
औ औ औ नोंगौ नोंथां जोंनि बे उदै
थ' मोनगोना मोना
अ बेखौथ' जों बोथोरनि सायाव बुंनांसिगोन माब्लाबाथ' जोङो जोबोद बिदिनोम सानदुंखौनो माने सहायनो हाया ओरैबायदि दुङो ओरै बायदि दुङो माने न'निफयनो फुंनिफायनो ओंखारलांनो हायै बायदि सान्दुं दुङो आरो जोंनि जेनेबा जोंथ' जोंनि देहायाथ' मानसिनि देहायाथ' जों बिदिखौ बारा सहायनो हाया नालाय बि दिबा खस्थ' मोननो आरो ओमफ्राय मालाबा थ' अखा हायो इदिनो बोथोरफ्रा बार खोलो खोलो बारो ओमफाय बिदिनो अखाबो गैया सान्दुंबो गैया आराम जानानै होयो बेफोरबायदिबा जों खस्थ' मोननाय जाया आरो देहाफ्रावहाय औ
दासान्दिथ' बिराद सान्दुंना नोंथां
औ औ
बिदि सान्दुंआव बोरै गायनो हागोनथाय नोंथां बेखौ सो एसे सिन्था नांना नांनाय जायो आरो एफा गरम आरो सान्दुं
औ दाथ' आरो सान्दुं गोसाथारबो गायनाय फुनायाबो दासो बहर जादों होमबाबो जोङो गायनाय फुनायखौ सान्दुं गोसा होननानै जोङो थानोबो हाया आरो न'आव बो जिरायनानै औ
नोंथाङा माइ गायनायाव बेलावफोर बाजाबायाखै नामा
अ बेलावखौथ' आङो बाजाखांबाय नोंथां ओरैबायदि गिदिर फाय आरो जोबोर गिनो ओंखारो बेलावखौ
औ
औ गिनानैनो माने आलिखौनो माला माला बारलाङो माने फाथथा मोना आरो मानसिखौबो माला माला फिउ मानसि सासेखौ मानसि सासेनि जायगाखौ बारलाङो मोनथिस्लाबा आरो ओरैबायदि गियो।
औ बेलावाबो थै सोबथारोबा।
औ औ आरो नों बोरै नायगार नायगिर थै सोबजानो बिसोरजों।
औ औ थै सोबनानै बिदिनो गिददिर लोदोदो जाखायो बेलावाबो लेवाराबो बि दिनो एखखे।
औ
लेवार बेलाव। दैज्लां बोथोराव बेफोरनोसै एम्फौ एनलाया।
औ इदिनो बाजाबाथाय आलिफ्रानो मेमब्रायलाजोबबाबो मानो बिसोरबो गाबावलायबावा।
औ बिराद माने बेलावआबो एसे बेलेग बेलेग रोखोमनि दं। जामबि बेलावबो दङ माने अरनोबो रोङा।
औ औ बे अरनो रोङैखौ
औ माइ गायग्रा खोथियाव बिराद जेव बेयाव बासथाबनानै थायो जि लेथ्रा नुखायो।
औ
ओमफाय बियो अरनो रोङा आरोना ओमफाय दा बा ग्रा बिलावआबो दासान्दि ओंखारनाय नुथ'वाखै माथो बांद्राय।
अ बै जों जे टेक्टरफोरजों हालौनाय जायोना नोंथां।
औ
बेजोंनो थैजोबो बिसोरो।
औ टेक्टरनि थाव गनाय
औ
बेजोंबो एसे।
औ औ बिदिबा ओनथां दोनथ'लायनोसै नामा? एसे समाबो जाबाय एसे औ औ।